थां खुलुमबाय नोथां औ। खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि। गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
अ नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
अ नोंथां आं नै दा आङो बर'नि फोरबो ओंखाम गोरलै जानायावसो दङ नोंथां नोंथाङालाय?
अ नोंथां अ नोंथां। दे दंमोन ओमफ्राय नोंथां बिदिब्ला आं नोंनाव जोंनि बर' हारिनि ओंखाम गोरलै जानाय सोमोन्दैनो एसे मिथिनो सानबाय नोंथाङा एसे फोरमायलांदो नामा?
अ नोंथां अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो
बर' हारिनि ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो आं बेनि बारै सुंदयै फोरमायलांनोसै
दे नोंथां
बर' हारिनि फोरबोफोरनि मादाव बेबो मोनसे बर' हारिनि मोनसे फोरबो दोरोङारि फोरबो जों जायखौ बयबो बर' सुबुंफोरानो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो जों जायखौ ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो होननानै बुंनाय जायो बे फोरबोआ जाबाय जों बुंनो हायो जोङो बे फोरबोआ आबादजों सोमोन्दो फोरबो जोंहा गासिबो फोरबोआनो बांसिनै बर'फोरनि गासिबो फोरबोआनो आबादजों सोमोन्दो गोनां। बे बेफोरनि मादाव बे ओंखाम गोरलै जानायाबो मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो। ओ गाहायै जों बे फोरबोखौ जों आघन दान नाव जानाय जायो आघन दाननि जेखि सानावनो जा जाजायो बे फोरबोआ बे मास मोनसे आघन मान आघन दानखौ जोङो ओंखाम गोरलै फोरबो जानाय जायो बांसिनै आघन दाननि पुर्निमा बाराय गोलैनायाव जों ओंखाम गोरलै फोरबोखौ जानाय जायो। दा ओंखाम गोरलै फोरबो होनोब्ला जोङो बोसोर गोदाननि माइरं गोरलै जाजेननायखौनो होननानै बुंनांगोन। ओ जेब्ला बर'फ्रा
ओ दुब्लिनिफ्राय माइ आबाद बायदिफोरखौ ओ हानानै न'आव थिखांखांनायनि उनाव बे फोरबोखौ खुंनाय जायो। बे फोरबोखौ खुंनायनि ओंथियानो जाबाय जोंहा जाहाथे बोसोरसेमानि आबाद मावनानै मोजां फिथाइ मोननो हानायनि थाखाय गामिनि सुबुंफोरखौ अन्नायनि मुङै जाहोनाय जायो लोगोसे इसोरनि इसोरनो मुङै बे माइ गोदानखौ बाउनो थाखाय थाखाय बे ओंखाम गोरलैखौ जानाय जायो। गिबियाव जोङो
जेब्ला जोङो माइ आबादथिलिया फोथारनिफ्राय बोखांजोबनानै न' न' न'आव लाबोगोन माइ आबादखौ जोङो बाख्रियाव सो फैगोन अब्ला जोङो बेखौ जों मानसिफ्रा जागोरालासिनो जोङो इसोरनो बाउनाय जायो ओ बुंनांगोनदि ओ माने जोङो बोसोर गोदान बायदि फुजा होनाय जायो। इसो रनि नामाव बेयावनो जोङो ओंखाम गोरलैखौ बे इसोरनि नामै बाउनानै फुजा होनानै फुजा होनाय जायो। बे इसोरनि नामै बाउखांनानै जोङो रायजो राजाफोरनोबो जाहोनो थाखाय बे ओंखाम गोरलैखौनो संनाय जायो। बेनि उनाव ओंखाम गोरलै जानाय समाव जोङो न'खरनि ओ इसोरखौ फुजिखांनानैसो जोङो बे ओंखाम गोरलैखौ जायो। बेजों लोगोसे जोंहा बेयाव गोबां रोखोमनि रंजानाय बाजानायजों जौ, बेदर संनानै जोङो ओंखाम गोरलै फोरबोखौ खुंनाय जायो। ओंखाम गोरलै फोरबोआ मोनसे बर'नि एंगार हायै फोरबो बुंनांगोन मानोना जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोगासिनो बे जानाया आरो दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बेजों लोगोसे बोसोर गोदाननि ओंखाम गोरलै जानायाव जोंहा गो गोबां रंजा बाजायै गामिनि सुबुंफोरखौ लेंहरनानै गाजा-गोमजायै ना, बेदर जाहोनाय जायो
ओम आंनि बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो आङो बेखिनि खौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय।
औ नोथां
ओ नोंथाङा ओमफ्राय आंनो मा मा बाथ्रानि बारै फोरमायनो सानदोंमोनलाय नोंथाङा आंनो
अ नोंथां आङो गय बागानावसो दंफैयो नालाय आङो बि बिदिब्ला आंनि गय बागाननि सोमोन्दैनो नोंथांनो एसे फोरमायनोसै
औ नोंथां नोंथाङा आंनो बे गय बागान गायनायनि सोमोन्दै गुवारै मोजाङै रोखा रोखायै फोरमायलांदो जाहाथे आं इयुनाव बे गय बागानखौ गायनानै आंबो लानो हायो आरोना बिनि थाखाय नोंथाङा ै फोरमायनानै खिन्थालांदों आंनो
बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै नोंथां ओ जोंहा गिबियावनो गय बिफां एबा गय बिफांनि ओ आबाद खालामनो थाखाय जोङो सिगांहाय जोंहा मोनसे बारि बागान थानांगोन एबा हा थानांगोन ओ जाय जोंहा गय बागान गायनो थाखाय गोनां जागोन ओ बिनि उनाव जोङो जेब्ला जोंहा हा थागोन जोङो बे हाखौहाय ओ साखोन-सिखोन हाग्रा खौहाय दानस्रांनानै साखोन सिखोन खालामनांगोन बा हाग्राफोरखौ जोङो सावस्रांनांगोन जाहा थे जोंनि बे गय बागान गायगोनावहाय ओ हाग्राफोरा गययावहाय जेब्ला जों गयखौ गायगोन बेयाव मानथबा ओ जेब्लानोखि हाग्राफोरा जोंनि बे गय बिफाङाव मान-मानफबगोन बा जोंनि गय बिफांखौहाय हाग्रा ग्रोम ग्रोम खा लामगोन अब्ला जोंनि बे गया ओ सा साइस जाया एबा सेहेरा जानो नागिरा मो जां जाया थाजिम जानो नागिरा ओ हाग्राफोरा होबथाना लाखिनानै गाज्रि जालांनो नागिरो ओ बिनिफ्राय जोङो जेब्ला हाया लांदां स्रां जागोन बिनि उनाव जोङो गय ओ गय बागान ओ गय बागान खालामनो थाखाय जोङो गय फुलि बायनानै लायनांगौ बाजारनिफ्राय बा हाथाय फ्राय ओ गय फुलिखौ जोङो गोबां बायनानै लाबोनांगौ फिसा फिसा ओ बिनिफ्राय जों गय फुलिखौ गोबां लाबोनायनि उनाव जोंहा नांगौसेबां ओ जेसेबांनो गा गोन बेसेबां गय फुलि लाबोनानै जोङो जोंनि हाखौहाय जे जायगायाव जों गय बागान खालामगोन बे ओ बे हाखौहाय जोङो नै फुट ओ गोथौ जावनांगौ बा ओ नै फुट नङाबा नै फुटनि एसे खम जावनानै लानांगोन जाहाथे जोंनि बे गय गायनायावहाय मोजां जायो बेनि उनाव जोङो गयखौ थंसे गायखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय सुनांगौ सुनानै गायनांगौ जाहाथा जोङो गयखौ जानला मोनला गायोब्ला बियो मोजां जाया बा जोंहा फिथाइ थायनायावहाय इयुनाव जाहा फिथाइ थायनायावहाय ओ गाज्रि गोहोम खख्लैयो बिनिखायनो जेब्लानोखि जोंनि गया जाब जाब जागोन अब्ला बिसोरो हां मोननाय नङा गावजों गाव बेनि खायनो जोङो गयखौहाय सुनानै गायनांगौ ओ जेरैहाय ओ टाइन इसे गुवारसो गायनांगौ बेनिफ्राय जोङो गयखौहाय फारि फारि लारि लारि गायलांबाय थानांगौ जायो। गायनायनि उनाव जोङो ओ बेयावहाय जेब्लानाखि गय गायनाया साननै सानथाम जागोन अब्ला जों ङो बे गय गायनायावहाय ओ जाहाथे जोंनि बे गयाहाय थाजिम आरो मोजाङै थाङो बिनि थाखाय जोङो थालिर बिफांखौ गेजेर गेजेर गायनानै होनांगौ। मानोना थालिर बिफाङा मोन से ओरैबायदि बिफां ओ जाय जोंनि गय बिफांखौ थाजिमै लाखियो ओ थालिर बिफाङा दै दै बायदि आरोना बियो ओ जोंनि बे गय बिफांनि रोदायावहाय ओ दैफोर बायदि एसे एसे होनाय ओ हरनाय बायदि जायो। एसे जेब्लानाखि थालिर बिफां थागोन अब्ला ओ हाफोरानो एसे मोजां जाखायो आरो गिसि आरामनो। जायनि थाखाय जोङो गय बिफां गायनायनि गेजेर गेजेर जोङो थालिर बिफांनि फुलिफोरखौबो लायनानै गाय गायनांगौ। ओ थालिर बिफांनि फुलिखौ जोङो जोंनि बारि खनानिफ्रायनो नङाबा बाजाराव बेखौबो जोङो बाजाराव बा गामियावसो सोनावबाफोर बायनानै लायनानै जोङो गायफैनांगौ जायो। जाहाथे जोङो बे गय जोंनि बे गय बारियावहाय ओ फारि फारि गायनानैहाय होलांनो हायो जोङो गय बिफ जोंनि गय बिफाङा जेब्लानाखि गय बिफाङा जेनालाखि गिदिर जागोन अब्ला जोङो आ जोङो बेखौ हा बेनिफ्राय फिथाइ मोननो हागोन जोंनि बे गय फिथाइआहाय बोसोराव खेनसेल' थाइनाय जायो। जायो जोङो गय फिथाइनि गेजेरजों बा गय आबादनि गेजेरजों जोंहा ओ गय बेगर गय फिथाइखौ फाननानै जोङो रां खामायनो हायो जोङो रां खामायनो हायो। जोंनि बे न'खराव गोनां जानाय बा जानाय लोंनाय न'खर सामलायनायावहाय गोनां जानायावहाय जोङो बे गयखौ हाथाय बाजाराव फानहैनानै ओ जोङो रां खामायनो हायो। रां खामायनानै जोङो जोंनि बे न'नि आंखालफोरखौहाय सुफुंनो हायो। ओ सोरबा सोरबा गाव गावनि फिसा फरायनायावबो सुफुंनो हायो। बेबायदिनो ओ जोङो गय आबादखौ बेबायदिनि थाखायबो गायनाय जायो। ओ गयखौ जोङो गोबां मानसियानो जायाबो जाया। बा गोबां मानसियानो जायो जोङो बे गयखौ ओ गोबां रोखोमै